खोनादोना? अ नोंथां मा खामदो दा?
आङो ओरैनो बेफार होनानै फैनानै जिरायना दं।
अ नोंथाङा बेफार होयो?
आं माइरं बेफार होयो
औ माइरं बेपार माइरं माइरं बेपारखौ माबोरै होयो?
माइरं बेफारखौ आं बेला मोनसेयाव बेलासे बेलासियाव फानहैयो। ओमफ्राय हाथायबा हाथायबा फानहैयो।
हाथाय माने नोंसिनि जायगायाव मा बारायाव हाथाय जायो?
जोंनि जागायाव माबा रबिबार आरो बुधबाराव जायो।
अ ओ माइ नोंथाङाथ' माइरंनि बेफार होयो नालाय माइरंनि बेफारखौ जेनेबा बोरै होयो माबोरै?
माइरंखौ जोङो माइखो बायनानै सौनानै फानो आरो
ओमफ्राय
ओमफ्राय सौना फाननानै गुनदैखौ दिहुनो
औ माने ओरै आरोना जेनेबा फार्स्टआव माइ बायबाय माइखौ बायनानै ओमफ्राय माइरं दिहुनबाय जेनेबा सौनानै मेसिन नानै ओमफ्राय गुनदै खौबो अमानो न'आव अमा फिसिनानै गुनदैखौबो न'आव होबाय ओमफ्राय माइरंखौबो फानबाय बिदि आरोना होमबा आयदाया मोजाङानो ओमफ्राय ओ
माइरंखौथ' फानबाय ओमफ्राय अमाखो माबोरै फानो माबा फिसियो जेनेबा
बे माइखो सौनानै अ अमानो अमा फिसियो नालाय आं माबबा गाहाम लायो बिमा मानै खासि माथाम गाहाम लायो ओमफ्राय दा गुनदैखौ फाननो मोना आरो ओमफ्राय सौनायखौनो अमानो होननानै आं फिसियो आरो
ओ उ ओमफ्राय अमा फिसिनानैबो फैसा खामायो माइरं फाननानै फैसा खामायो होमबा
अमा फिसिनानैबो खामायनाय जाबायथ'र'
अमाखौ माने बिमाखो मानै गाहाम लायो होनदों बिमा खौ जेनेबा फिसा बाय बानायो बेनिफ्राय फिसाखौ फानो
फिसाखो फानो ओं फिसाफोराबो दे
ओमफ्राय खासि लायो होनो खासिखौ जेनेबा खासि खामबाय खासि खालामखांनानै ओमफ्राय खै बोसोर बोसोरसो थाना फानजानाय जायो
बोसोरसे माब्लाबा बोसोरसेयाव फानो माब्लाबा आरो आठ मासफोराव फानो आरो
अ देरनाय जायो आरोना ओमफ्राय बेसांबा खैहाजारसो मोननाय जायो बिदि टाइमाव
ओरैनो पन्द्र पन्द्र' तेर' बार' बिदि मोनो आरो
बन्द' थेराव माने रोजा
तेर' हाजार फन्दद्र' हाजार अमा लाना अमा गिदिर देरो अबबा ओमफ्राय दा बिदियाव फा जायो आरो
उम ओमफ्राय
उम
अमा अमा बेदर जायोबा नोङो अमा बेदर जायो औ
ओमफ्राय माइरं माइरं जेनेबा नोंथाङाथ' माइ सौवो होनदो माइखौ जेनेबा नों थांजों हारसिं नोंथाङा हारसिं खामोना ना नोंथांजों सोरबा हेल्प दंफायो
आं हारसिंनो खालामनाय जायो ओमफ्राय न'आव आरो आं आंनि हौवायाबो गैलाना ओमफ्राय गथ'फोर सानै दङ गथ'फोर सानैया आरो हेल्प होयो बिदिनो माइ रोगानाय बिदिनो बेफाराव थाङाबाबो ओरैनो हेल्प होयो आरो खामानि
औ
उम ओंखायनो आङो बाहेरायाव ओंखारनो बोलो मोनो
उम दे ओमफ्राय उम
उ
अमाखौ जेनेबा माबोरै बिदिनो ओ फिसिबा माबोरै लाब जायो माबोरै लस जायो बेफोरखौ खोन्थानो हागोन नामा
फिबा लाब जायो माने आङो माइरंखौ फाननानै मुल दिहुनो ओमफ्राय गु न्दैयाव लाब थायो गुन्दैयाव लाब थायो नालाय गुन्दैनि लाबानो अमाया लाब जाहैयो ओमफाय आङो बोसोराव बिदि अमा फिसाफोरफोरखौ बार'था तेर'था मानैजो पन्द्र'था गाहाम फानो फानना नै आङो दा आंहा गथ' सानै दङ नालाय गथ' सानैनो आङो फरायनायनो खरस होयो ओमफ्राय बिदिनो न' जोंहा आरो न'आव
हा गैया
हा गैया नालाय आं बेखौनो जायो बेखौनो फानो बेनिफ्राय दा लाबा थालाङा इ अमाफोर फानबासो लाब मोननाय जायो आरो‌
ओमफ्राय आरो अमानि अनगा मा मा दोंबावो?
अमानि अनगा माने बारियावबो एसे एनै खेथि मावो होमबाबो। आं आरो माइरंखौनो फाननानै बेखौनो फाननानै बेखौनो जायो आरो आं ला। ब मोना आरो माइरङाव मानो होनोबा आङो अमाखौ फानबासो लाब मोननाय बायदि मोनो बोसोर। दस दस मा। बार' माहफोराव एसे लाब मोनबाय आङो बिस त्रिस सल्लिससालागै मोनहैयो। बा पन्सासा लागै मोनहैयो।
ओम।
बुंनाय बादि जाहैयो।
उम। बारिफोराव बिदिनो मा खेथि मावो नोंसोर।
बारियाव बिदिनो एसे एनै भिन्दि थाइसोम गायो इदिनो। भिन्दिफोर फाननानै थायसे एक्स' दुइस' दिहुननो दिनाव थास' गायो।
औ। ओरैनो बेसेबांसो बुरजा दङ जेनेबा इदि खेथि मावग्रा जायगा।
खेथि मावग्रा जायगाया ओइ आधा बिगा बुरजा गैया। बारिया बिगासे जागोन खेथि मावग्राया आदा बिगासो जागोन। बिदि आरो।
बारि माने बारियाव जेनेबा मा दोङो।
थेवबो। ओइ दा खेथि मावग्रायाव गय गायाखै बिदिनो सेर सेर गायना दोनदों। ओमफ्राय
खेथि मावग्रायाव
ओम
ओम
ओम। नोंथाङाथ' अमा फियो नालाय। बे अमा फिसिनायाव बिदिनो दाथ' आरो बेमारफोर जायो अमाया मा।
होयो जेनेबा मा नोंथांनिया माबाफोर बिदि प्रब्लेम जादों नामा?
आंनियाथ' अमाया बेमार जाफेराखै जानाया बेलेगाव खोनाबाबो आङो। अमाखौ बेमार बेमार फैथ'वाखै आरो आंनाव इसोरनि अननायाव मानो होनोबा आङो बेफाराव थांनायाव आङो थारमाने। बरि निमनियानि बरि बायनानै लाबोनानै। फानफैयो आरो बेफार माइरंजों लोगोसे दा ओमफ्राय आङो निमु। आंनि बरिखौनो आङो अमानो होयो आरो दाउ अमानो। माइरं आदारफोराव लगायनानै होयो आरो थेवबो अमा बेमार जाफेराखै आरो आंनाव।
औ।
नोंथाङाथ' अमा फिसा खालामो नालाय अमा फिसायाव जेनेबा ओरैनो मा खैथा खैथासो मोनो जेनेबा नोंथां। देग्लायनि दिनाव
अमाखौ आङो देग्लाय बिमा मासेनिफ्राय सार सारि हाजार सारि हाजार सार तिन हाजार बिदि मोननाय जादों आरो मासेयाव
औ
ओरैनो खैथासो मोन्देरनाय
ए न दस ग्यार बार थजर सुदद सुद ता अमा फिसा सुददथा अमा फिसायाव आङो आधाखौ फाननानै माथाम लाखिनाय जादों आरो दा
माथामा जेनेबा मा जेनेबा बेखौ मा खालामगोन
आङो गेजेराव जेनेबा आदार होनाय मानायाव थेक जायोना फैसाफोरा आदार बायनानै होयो नालाय सम लानानै जेनेबा माइ बायनानै सौनानै माबानायाबो गुन्दैयाबो थोआ बेनिफ्राय आङो दा इखौ गुन्दै बायनानै होनांगौ आरो ओमफ्राय दा इ फैसा बेखौनो जेराव मासे सोबथानानै फानायबाय बिदि अमा
उम ओमफ्राय बियो अमाया जेनेबा माबोरै देरो बिदिनो थाब माबोरै देरलांनाय माबोरै खालामो जेनेबा खायसेनाथ बिदिनो थाब थाब फानोना देरनानै
अमाखौ अमाया थाब थाब देरनाय माने होनायनि लोगोआव बाथ्रा थायो मानो होनोबा जोङो अमानो आदार ख खन होयोबा जुदि अमाया थब देरोना जेनेबा माइरंनि जोङो बेखौ सौनानै फानो नालाय माइरं जेनेबा जों सेलाराव होयो सेलाराव होबा जुजाया थाङो माइरंनि गुन्दैया थालाङा होमबा बे माइरंनि गुन्दैखौ थेलारनि गुन्दै होननानै जोङो दा इ गुन्दैखौ होयोबा जुदि अमाया देरो आरो
माइरंनि ओमफ्राय गुन्दै जेनेबा माइरंखौ एरखुफैनाय बायदि जो
उम
माइरंखौ सेेलाराव होनानै जोङो जुजाइखौ खारो ओमफ्राय माइरंखौ खुफिनो नालाय खुफिनायनि गुन्दैया आं खारनायखौ होयोबा जुदि अमाया देरो आरो उम
औ होनोमबा दिनैनि रायनायखौ दोनथनोसै नामा औ दे दे दे लाखि उम थेंकयु
थेंकयु